औ नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
अ बिदिबा जोंङो बर'फोरनि हाबा खुंनाय बा नोंथांमोननि ओनसोलनि आरो जोंनि ओनसोलनि हाबा खुंनाय माबोरै माबोरै बुंङो बेखौ एसे फोरमायलायनोसै नामा नोंथां।
जागोन।
औ बिदिबा नोंथांमोननि ओनसोलनिखौनो एसे फोरमायग्रोदों नामा? हाबा माबोरै माबोरै आथिखालावहाय खुंनाय जायो।
औ दा जोंनियाथ' आथिखालनिखौ होनो जोंङो गोदोनिखौ एसे
ओ गोदोआव थ' जोंना माखासे नेमखान्थि दंङमोन जों आरो जोंनि हाबा होनोब्ला जोंङो औ गोबां रोखोमनि जोंनि गेजेराव हाबा जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै। गोलाव हाबा एबा जोङो मानदों रायजोफोरजों माने- गनाय न'खरनि गनायलायनानै खुंनाय हाबा लोगोसे दोन दोनखारनाय हाबा गोरजिया हाबनाय हाबा दंखा हाबनाय हाबा। बेफोरबायदि जों हाबाखौ नुनो मोनो। ओ बिनिनो जोंनि गेजेराव जोङो ओ बैफोर जोङो आथिखालाव जोङो बै ओ गोरजिया हाबनाय हाबा आरो बे हाबा गोलावखौ' जों बांसिन नुनो मोनो। बे बोनानै लांनाय हाबा आरो दंखा हाबनाय हाबाखौ जोङो आथिखालाव जोङो बा बारा नुनो मोनला नुनो मोनलाखौनो जोङो बुंजायोसै आरो।
औ।
ओ बेनिनो आं बे ओ हाबा गोलाव बा जोङो सोंनानै लायनाय हाबा बेनि बागै आं एसे फोरमायनोसै जोंनि ओनसोलाव। आथिखालाव जोङो माबायदि ओ नुनो बा खा खुंङो बा माबायदि नुनो मोनो जोङो बे हाबा गोलावाव ओ गिबियावनो सोरबा जुदि न'खराव जुदि जुलि जानो सेंग्रा दंङब्ला बै सेंग्रानो था खाय जोङो जर जुलि नायगिरनो बा ओ हिनजाव गोदान ननायागिर थाखाय जोङो थाङो बा जोंथ' गिबि डाइरेक्ट बिदि मोना नालाय सोरबा बिदिनो न'खरनि फोर थायोब्ला जों बिसोरनियाव रायथिनानैबो सोंग्रोयो आरो जुदि ओमफ्राय बै न'खरनिफ्रा गावसोरनि न'खरफोरनि जानाय सोरबा सोर खौबा दंङब्ला बा सिनायनाय दंङब्ला बिसोरो ओ माने बै हिनजावनि न'खरसिम लानानै थाङो नायनो थाखाय। ओ बेबायदिनो जोङो ओ गोदोआवबा जोङो नुनो मोनोमोन जे ओ सिनि साहा बिलाइ बायदिसिना ओ जौ बेबायदि लानानै थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन नायखालि। नाथाय आथिखालाव बेफोर नायनो थांनाय समाव जोङो बेफोरबायदि लांफानायखौ जों जेबो लांफानायखौ नुनो मोनला। ओ थोंजोङैनो बेबायदि खबर हरखालायनानै थाङो आरो नायनो नायनो थांनानै जेब्ला बै हिन्जावसाखौ ओ फसायो बै हिन्जावसा हाबो हौवासाखौ फसायो। अब्लानिया फसाय फसायलायबाथाय जोङो ओ फिन खनसेबाव जोङो रायजोनि बा ओ गामिनि गाहायफोरखौ जोङो लानानै थाङो आरो ओ खालार खानो था खानो थाखाय। बेबायदिनो जोङो ओ सुबिदा बायदि खालारफोरखौ नायनानै जोङो खानानै फैयो खानानै फैनायनि उनाव जोङो बै जेब्ला बे बेबायदिनो ओ जोंनिफ्राय गामियाव बा हौवानि न'खराव ओ मोनफैगोननि सिगां सिगां माने गोबां खामानिफोर थायो बैफोर खामानिफोरखौ जोङो ओ मावो बा गामियैनो जों जयै मावलायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बे हाबानि थाखाय जोंनो बन नांगौ बे बनखौ जोङो आथिखालावबो नुयो आरो सिननाय बे बेबायदिनो रायजोखौनो जोङो गामिनि रायजोखौनो सि-सिलिंनानै जोङो दंफांफोरखौ दाननानै बन सिनानै लाग्रोयो। बिनि उनावहाय जोङो ओ बेनि उनाव जोङो हाबानि साननै सिगाङाव आरोबाव खनसे जोङो रायजोखौनो सावरि लिंबावो आरो। जों बायदिसिना उम ओंखाम सलि बानायनाय बा जों न'खरनि ओ बायदिसिना एसे हाग्रा बंग्रा थानायफोरखौ बा जिं जाबो थानायफोरखौ साफा खालामनो थाखाय बा बेफोरबायदि जायगाफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो रायजोखौनो लिंनानै बेफोरबायदि ओ खामानिखौ मावलायो बा मावहोयो मावहोनायनि बे बे सानखालिनो ओमफ्राय माने गासैनोबो मोनसे मोनसे बिबानखौ जोङो राननानै होखायो आरो जेरै ओंखाम संग्राफोरनो ओंखाम ओ ओंखाम संग्रानि थाखाय ओंखाम ओ बाहागो राननानै होयो ओमफ्राय बेबायदिनो आलासि सोंनाय ओ सानै साथामजों राननानै होयो ओमफ्राय आरो ओंखाम राननाय खुरनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो माने सेंग्रा सिख्लाफोरनो बा राननानै होयो बेबायदिनो गासैनोबो ओ बाहागो बाहागो राननानै होजोबखायो थिग बेबायदिनो उनावहाय ओ जायखालि ओ खालार लाागोन बे खालि जोङो हिन्जावखौ लायनो थाङो आरो हिनजावनि न'खराव ओ खायसेब जोङो ब हिनजाव हिनजावनि न'खरावनो हाबाखौ ओ दाननानै हरखायो बे सिन्दुरफोरनाय हाबाखौ फोजोबनानै हरखायो ओमफ्राय खायसेबा ओ बिदि खालामना हरालासिनो बे लाबोनानैसो हौवानि न'आव सिन्दुर फोननाय बा हाबा दाननायखौ खालामफैयो आरो बेबायदि जोंनाव फोजोबनायखौ बे गिबि खालि जोङो फोजोबनायखौ नुयो ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो गिबि खालि बेबायदि लाबोनानै जोबनानै थाङो जोबनायनि उनाव जोङो अखानायनायैसो जोङो रायजो राजाफोरखौ जाहोनाय जों बा जायखौ ओ रिसिपसन होननानै जों मिथियो बे-बेबायदि हाबाफारिया बे लाबोनायनि अखानायैसो जायो आरो
ओम
ओम बेबायदिनो आलासि उलासि गासैखौबो ओ लिंहरनाय बायदि बिसोरो फैयो समबायायदि फैनानै ओ बोथिसे जायो बेबायदिनो खैनाखौ नायो नायनानै बायदिसिना प्रेजेन्टफोर बा मा होनगोन बेखौ ओ प्रेजेन्टफोरखौ बा औ अन्थोब औ बे अन्थोबफोरखौ माने जाय जेरै हायो बेबायदि अनथोब होनानै थाङो आरो लोगोसे ओ बिसोर ओ खैना आरो दहाया बै गिदिरफोरनाव खुलुमनानै बोर लायो ओमफ्राय बेबायदिनो बोर सारसिनानै गालाङो जों बेबायदिनो हाबाखौ आथिखालाव जोङो हाबाखौ खुंनायखौ नुनो मोनो बा बेबायदिनो खुंनानै ओ हाबाया जोबनानै थाङो आरो नोंथां होमबा ओ नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओ हाबा खुंनायनि खान्थिफोरखौ एसे फोरमनानै होदो
औ औ दा नोंथाङा बे हाबानि सिगाङावहाय खुंबोनाय हाबा बे बेखौथ' मख'खाबायानो नोंगौ जोंनियावबो बिदि दोनखारनाय खारसननाय बा गोरजिया आरो हाबा गोलाव बेफोरनि खान्थिया सोलिया नङा सोलिबोदों ओ सासे सानै खारसन्नाय बेखौबो नुनो मोननाय जादों खारसन्नायावहाय माने हिनजावसाया हौवानि न'खरावहाय बेबायदि फैनानै थाफैनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जादों उनावहाय सावरायलायनानै हाबा हो नाय बेबायदि जायो आरो ओ दा आंबो बे हाबा गोलाव बा सावरायनानै लायनाय हाबा बिनि सायावनो एदसे नोंथांनिजों सरजाफादेरनानै फोरमायनोसै जिहेथु हाबानि खान्थियाथ' फ्राय रोखोमसेफ्रामानोखा नालाय दा बेबायदिनो ओ जोङो ओ सासे हिनजावसाखौ हौ-हौवानि नखरनिफ्राय नायनो थाङोब्ला ओ जुदि सिनायखानाय बा सिनायखानाय बा हौवाजों हिनजावजों मोजां मोनलायखानायबाबो जोंनिया बेबायदि ओ हौवानि नखरनिफ्राय थांनानै हिनजावनि नखरावहाय रायज्लायहैनाय खबिरा दानैनाय बेबायदि बुंनाय जायो आरो बेबायदि नङाबा सोरनिबा बेबायदि रायलायनाय नि गेजेरजों ओ जुदि सोरबा सासे हिनजावसाखौ सासे हौवासानि थाखाय हिनजाव गोदान महरै लाबोनानो सावरायहैनाय समावहाय थांनानै रायलायहैनाय बे नेमखान्थियाथ' दंखायो दा बेबादिनो जोंनिया ओ जु दि हाबा जाथारसैबा हौवानि नखरनिफ्राय हिनजावनि नखराव थांनानै ओ थारिख बा कालारखौहाय मानो कालारखौ थि खालामहैनाय बेबायदि नेमखान्थि जोंनि गामिनिफ्राय दङ आरो बेखौ कबिरा दाननाय बेबायदि होननानै बुङो बिदिनो थांनानै जेला माने हाबानि खालार थि जाबाय अब्लाना न'आव फैफिननानै थाम थिम खालामनाय जायो लोगोसेनो जेब्ला हाबा जागोन ओ बै खालि माने हिन्जाव गोदानखौ थांनानै लायनाय जायो आरो आरो बांसिनै जोंनि गामियावहाय हाबाखौहाय मोनाबिलि समावहाय लानायखौ नुनो मोननाय जादों बेबायदि फुंबिलि समाव हाबा लानाय बेबायदिखौ आं नुफेराखै आरो फुंबिलियावनो हाबा लानानै सानसेयावनो ओ रायजोफोरखौ ओ जाहोस्रांनानै बेबायदि ओ बोर लानाय बेबायदिखौबो आं नुनो मोनबाङाखै बांसिनै जोंनियाव हाबा खौ मोनाबिलि समाव बेलासि समाव लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो जेब्ला जों कबिरा थांखांनायनि उनावहाय ओ सासे हिनजावसाखौ हाबानि थाखाय लानानै फैगोन हौवानि नखरनिया अब्ला फैनानै ओ जेब्लानाखि हौवा गोदाननि लांगोना मोखाङाव सफैयो अब्ला हिनजाव गोदानखौ गाम्बारि खामफ्लायावहाय गाखोहोनानै ओ हौवा गोदाननि सोमोन्दोआव बिनानाव जानायबा बिनानाव दङबा बिनानाव आरो बिनानाव गैयाबा सोमोन्दोआव बिनानाव जानाया बै हिन्जाव गोदाननि आथिंखौ दैजों सुनानै होनाय ओ थाव फुननानै होनाय आरो लोगोसे मोखाङाव दैजों फुगारस्र'नानै होनानै बेबायदिनो क्रिम पाउदार फुननानै होनाय आरो खानायाव थाव बिलिरनानै ओ खानजंजों खाननानै होनाय बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ मानिनाय जायो लोगोसेनो आरोबाव ओ बेबायदि हिनजाव गोदाननि खर'आवहाय दाउदै नेवसिनानै गारहरनाय बेबायदि खान्थिफोरखौबो नुनाय जादों आरो आरो आथिखालावबो बेबायदिनो गोलाव हाबायावहाय बेबायदि खान्थि सोलिनाय खौ नुनो मोननाय जायो आरो बेबादिनो ओ हिनजाव गोदानखौ न' सिङाव सोखांनायनि उनावहाय ओ गावबा गाव माने गावबा गाव धोरोमनि माखासे नेम निथिनि गेजेरजों ओ हाबाखौ होनाय जायो आरो बेबायदिनो हाबानि हाबा खालिबो जैदिन हाबा जादों ओइदिनखालिबो। गामिनि सुबुंफोरखौ जोंनिया। ओंखाम बोथिसे जाहोनायनि नेम दङ बा जायफोर ओ न'खराव बेवहाय जाहोनो हानाय गोहो दं बिथांमोना जाहोयो आरो जाहोनो हायैफोरा साहा मुरि बेफोरबायदि होनायखौ नुनो मोनो आरो ओइदिनखालि जोंनियाव बेबायदि बेदर बे बे ना बेबायदि जाहोनाय जाया निरामिसावनो जाहोनाय जायो। आरो हाबानि अखानायैसो बेबायदि जानाय लोंनायनि गेजेरजों पार्टि खालामनानै ओ बोर लानाय बा बोर सारस्रिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ औ।
जोंनिया सावरायनायनि समा जोब्बाय नोंथां ओ दोनथनोसै। थनोसै नामा होनोमबा।
औ जागोन दे नोंथां जागोन।